हेलौ अ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथाङाबो खोनादों ने मोजाङै?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आङो जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' आबादारिफोरनि माखासे आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथां जों सावरायनो थाखाय आङो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम फ्रि बा आंजों सावरायनो हागोन ने?
औ नोंथां हागोन थारैनो
बिदिब्ला आङो जोंनि जोंनि ओनसोलथिंजायनि बिदि बर' बर' आबादारिफोरा माबायदि दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव माबोरैहाय आबाद खालामो आङो बिनि सोमोन्दै दसे सम सावरायनो लादों जोंनिथिंनि जाय बिदि जोंनि आबादारिफोराहाय दैज्लां बोथोरावहाय ओ मेनलि बा गुब बै आबादानो जाबाय माइ आबाद खालामो आरो बिथांमोनहा दैज्लां बोथोर बोथोराव बांसिन माइ आबाद खालामो आरो बेजों लोगोसे माखासे आबादारिफोरा माखासे मैगं थाइगंनि आबाद खालामो आरो आरो ओ मेसें बोथोरावहाय जोंनि बर' हारिनि जोंनि आबादारिफोराहाय जोंनि ओन ओनसोलथिंजाय माखासे माइ आबाद खालाम खालामो आरो माखासे गोरान खेथिफोर खालामो आरो। नाथाय गोबां बांसिनानो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद खालामो मेसें बोथोराव बांसिना माइ आबाद खालामा होनोब्ला मानो होनोब्लाथाय जोंहा माखासे दैनि आंखाल जायो होननानै आं मिथियो आरो मानोना मेसें बोथोराव जोंहा अखाफोर फैनाय जाया आरो बेनि जाहोनाव माखासे दैनि आंखाल जायो होननानै आङो मिथियो नाथाय खायफा आबादारि फोरा माखासे मेसिन फोरनि मददजों दै बरननानैहाय माइ आबाद खालामनायखौ आङो नुनो नुनो मोनो आरो नाथाय दैज्लां बोथोरावबा बांसिन आबादारि खौनो बिदि माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो मानोना दैज्लां बोथोराव बोथोरावहाय जोंहा अखाफोर फैयो आरो बे अखाफोरनि दैनि मददजोंनो माइ आबाद खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो।
औ औ
अब्ला आरो माइ आबादखौ जोंनि बे आबादारिफ्रा जोंनिथिंजाय माबोरै खालामो होनोब्ला थाय बिथांमोना गिबियावनो बिदि दब्लायनैसो गावनि फोथारखौ एवग्रोनानै लाग्रोयो ट्रेक्टर बा मोसौजों बेनि उनावहाय बे दब्लायावहाय माखासे खोथियाफोरखौ फोग्रोनानै लाग्रोयो आरो। खोथियाखौ माबोरै फैयो होनोब्लाथाय खोथियाखौ बिथांमोना माखासे बिदिनो माइफोरखौहाय फाथो बस्था बा बिदि बस्थाफोराव बिदि सोनानै बिदि दै दैखर बा फुख्रिफोराव बेफोराव सोम नानै सोमनानै दसे सम सोमनानै दोननानै बिदिनो जेब्ला बेयोहाय बिनि माखासे गायजानाय बोथिया फोजानाय बायदि म हर लायो अब्ला बै समाव बेफोरखौ बोखांनानैहाय खोथिया फोनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो। बेनि उनावहाय जेब्ला बे खोथियाफोरा गोलाव जायो एबा फुजानाय एबा गायजानाय महर लायो अब्ला बै समावहाय गावनि फोथार फोरखौ हालेवनानै बिदि गल' गल' हाब्रु खालामग्रोनानै ला होनायखौ आङो नुनो मोनो गोदो गोदायथ' आङो नुनो मोनो। जेब्ला आङो उन्दै समाव मोन अब्ला बै समावहाय गोबां बिदि आबादारिफोरखौ माखासे मोसौफोरजों हालेवनायफोरखौ आङो नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव बे मोसौजों हालेवनायखौ आङो बारा खौनो नुनो मोनला आरो गोबांङानो बिदि ट्रेक्टरफोर बाहायनाय जायोसै हालेवनो थाखाय आरो ट्रेक्टरजों हालेवबा जोंहा समफोराबो गोबां खम बिबांनि समावनो थाबनो हालेवखाङो नालाय बेनिखाय बांसिनखौनो आङो ट्रेक्टर बाहायनाय नुयो हालेवनो थाखाय थिग बिदिनो बिथांमोना गावनि दुब्लिफोरखौ बिदि ट्रेक्ट टरफोर बाहायनानै हालेवनानै लाग्रोनो बिनि उनाव खोथियाफोरखौ फुनानै लानानै नानै जेब्ला नायनोसै अब्ला माखासे रुवानिफोर हाजिरा लानानै लानानैहाय गावनि फोथारावहाय बिदि माइफोरखौ गायनायखौ आङो नुनो मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो जेब्ला बे माइफोरखौ गायखांनानैहाय दोनो अब्ला गोबां जोथोन लानायजों माइफोरखौ गोलाव जानायसिमहालागै बा देरनायसिमहालागै जोथोन लानायफोरखौ आं नुनो मोनो आरो लोगोसे जेब्ला बोथोर सफैगोन अब्ला मोननाय माइ मोननाय समहालागै निबो आंङो बे माइ फोरखौ जोथोन लानायफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो जेब्ला माइफोरा मोनो अब्ला बै टाइमावहाय बिथांमोना आरो माखासे हाजिराफोर लानायनि गेजेरजों ओ बे माइफोरखौ हानानै नानानै आरो बाख्रियाव सोनानै दोननायखौ आङो नुनो मोनो। मोनो आथिखालावथ' आङो खोनानो मोनदों गोबां बिदि माइ गायग्रा माइ हाग्रा बिदि माखासे मेसिन फोरबो ओंखारबाय होननानै नाथाय आङो जोंनि ओनसोलथिं जाय बिदि मेसिनफोरखौ दासान्दि नुनो मोनथ'वा खै दासान्दि जोंनि ओनसोलथिंजाय बिदिनो मानसिफोर हाजिरा लानानै रुवानिफोर आरो बिदिनो हाजिरा खामलाफोर लानानै माइ बेफोर गायनाय आरो माइ हानायफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो थिग बिदिनो मेसें बोथोरावबो दैज्लां बोथोराव जेरैहाय गायो माखासे आबादारिफोर मेसें बोथोरावबो बेबाय दिनो गायनायखौ आो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायजों लोगोसेबो माखासे ओ मैगं थाइगंनि आबादफोरखौबो खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरो मेसें बो थोरावबो माखासे गोरान खेथिफोर जोंनि आबादारिफोरखौ आं खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायबो बेबायदिनो आबादफोर खालामनायफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनो खोमा नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन
औ नोंथां नोंथाङानो दा गोबां फोरमायलांबाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माइनि आबाद मावनाय जायो आरो माइजों लोगोसे जोंहा गोबां अफुरा खेथि मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ
ओ बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बाय जोंनि ओनसोलावबो माइनि आ बादखौ ओ जोङो फुराना माइनिफ्राय जोङो बिदि बासिना दोननाय जायो बा जोङो बाजारफोरनिफ्राय ओ बायनानै लाबोना जोङो बे खौ फाथोनि बस्थायाव हर थामबा हरब्रैसो जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरोना फुख्रि बा दंग'फोरावहाय बिदिनो जोङो बेखौ सोमना दोन खांनानै जोङो जेब्ला बियो सोमखांगोन अब्ला बेखौ जोङो बोखांना लाबोनानै हायावल' हमना दोननाय जायो आरो ना बेखौ हायाव लखबनानै माने जोङो थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो दुब्लिफोरखौ जोङो मोजां फोथारखौ दब्लायसे बा दब्लायनै जोङो मोजाङैहाय एवनानै लाग्रोबाय आरो खोथिया फोनो थाखाय बिदिनो बेयाव जोङो न'निनो हा सार गोबोरफोरखौ जोङो सारनानै हैनाय जायो आरो बेनि उनावहाय हो बे ओ गाजा बेरनाय जि खोथिया माय जोङो बेखौ ओ खादा बा खिरखाफोराव जोङो लानानैहाय बेखौ मोजाङै सारना हो नाय जायो आरोना नोंथां
औ
जोङो बेखौ मोजाङै सारनानै फोखांना जोंहा बेराबो होनाय जायोना जाहाथे बेखौ मोसौ बोरमाफोरा उदाङै जाया बेनि थाखायनो जों गोबां जोथोन लानांगौ जायो जोङो आबाद मावनाय समावहाय बिदिनो जोङो जेब्ला बियो मास मोनसे बा देर मासफोरनि गेजेराव जोंङो फुजानाय जागोन अब्ला जों बेखौ मानसिफोर लाना बा रु- वानि लानानै जोङो फुनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो फुनानै दुब्लिखौहाय दा जोंहा गायनो जाब्ला दुब्लिखौ जोङो आलि दाननाय जायो आलि गोरलै होनाय जायो आरो जोंहा ओ फोथारखौ मोजाङैहाय हेवनाय जायो आरोना सामार होनानै आरो ओ बिदिनो खारायनाय होनो फार्स्टव हेवनायखौ आरो सेकेणड आव हेवनायखौ सामार होनाय होननाय बुंनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जों औ बिदिनो जोंहा मानसिफोर लानानै माइ गायनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा माइजों लोगोसे जोङो गोबां ओ दैफोरखौबो नायबाय थानो गोनां जायो आरो जोंहा बे मायाव गोबां हासार रासायनारि हासारफोरबो जोङो होनांगौ जायो आरोना बिदिनो ओ जेनेबा दै नांगौ समाव दैखौ बलायनानै होनांगौ दै ओ जेनेबा बाराद्राय जाब्ला जों बेखौबो ओ बलायनानै होनांगौ आरोना बिदिनो जोंहा माइआ जेब्ला रानलाङो ओ जेनेबा मोनगोन जों बेखौ माइखौ हानानै जोङो दुब्लिफोरावनो खायफा खायफाहा नायो ट्रेक्टरजों बा मोसौजों आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो मोसौ गैला नालाय बिदिनो ट्रेक्टरजों बांसिन नानाय जायो आरोना बिदिनो बेखौ जेब्ला नाखांगोन अब्ला जोङो हाखांनानै जों दुबलिखौ ना- लोगो लोगो जोङो खायफा खायफा सुबुङाहाय खायफा खायफा माने गोबां सुबुङानो आथिखालाव गोबां खेथि आबाद मावनाय जायो नालाय बेजों लोगोसे जोंहा दुब्लिखौ एवनानै जोङो बेजों लोगोसेनो बेसर बा मथर बेफोरदि बायदि बायदि फोनाय जायो। आरो ना बिदिनो बेसर हेवनो जेनेबा बेसर फोनो थाखायबो जोंहा गोबां ओ जों दैनिबो गोनांथि जायो आरो गोबां हासारबो होनांगौ जायो जेरै जोङो बेसरखौ फोखांनाय लोगो लोगो जोंहा हासार होनांगौ आरो बे बेसरा जेब्ला ओ रज'हांबोगोन अब्ला जोङो दै होनांगौ जा- यो आरोना जो बेसर फोनाय- मावथ' बारा अखाबो हाया नालाय नोंथां जोंहा मिसिंनि गेजेर जेनेबा मिसिंनि ओ मददजोंनो जोङो दै होनाय जायो आरोना बिदिनो जोंहा गोबां ओ उफ्रा खेथिबो मावनाय जायो जेरै जिंखा फानिलाव आरो थास'नि आबाद पथल आरो बायदि बायदि गोबां आ बादफोर दं नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगं गायनाय। जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नोंथां?
थिंजायबो मा मा मैगं गायनाय जायो होनोब्ला आङो बांसिनखौनो ओ गायनाय नुयोखि बे मेसें बोथोरावहाय बिदि जुखाम आबाद खालामनायखौ जोंनि ओनसोलथिंजाय आङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे माखासे लाव ओमफ्राय तरमुस बेफोरनि आबाद खालामनायखौ आङो नुनो मोनो। आरो दैज्लां बोथोरावहाय होनोब्लाथ' दैज्लां बोथोरावहाय बिदिनो मा- खासे दैज्लां बोथोराव जाग्रा मैगंफोर मैथा बेफोरखौ आङो आबाद खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव हाय आङो नुनो मोनो आरो ओ बोथोराव आरो माखासे मैगंफोर जेरै लाइ लाफा बेफोर गाैखौबो आङो आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो। दुब्लि फोथारावहाय बुरजा बिबांनि बिदि आबाद खालामाब्लाबो गावनि न'नि साखाथि यावहाय जे एसे जागा दङ बेफोर एसे जायगाफोरावहाय एसे जावग्रोनानै लाइ लाफा मैगंफोरखौ फोनाय आरो बेफोरखौ ओ खानानै बिदिनो दखान बाजारफोराव फालांगि खालामनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलथिंजाय बिनि औ बिनि उनावहायबो आरो गोबां बिदिनो ओ जोंनि आबादारिफोर फोराथ' आबाद जोंनि ओनसोलथिंजाय मेसें बोथोरावहायबो आबाद खालामो आरो दैज्लां बोथोरावबो आबाद खालामो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद खालामनायनि उनाव लोगो लोगो ो आरो जेब्ला माइ आ बारा खालामखां खालाम खाङो अब्लानो आरो गायजानाय माखासे आबादफोरखौ खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो आरो माखासे आबादारिफोरखौबो नुनो मोनो जायफोरा जे दैज्लां बोथोरावल' आबाद खालामनानै मेसें ब फोथाराव गावनि दुब्लि फोथारखौ ओरैनो उदाङै दोननायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो आङो सानोखि जोंनि जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां आबादारिफोर दङ। जायफोरा गावनि दुब्लि फोथारफोरखौ बाहायनानै दुब्लि फोथारफोराव गाव माइ आबाद नानैहाय गोबां बिदि न'खर खुंबोनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंनो गोबां गावनि संसारफोर जाबोनायफोरखौ थांनानै थानायनि राहा लामा दिहुननायफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो अब्ला आङो सानो जोङो न'आवहाय जेबो खामानि माब्लाबो ओरैनो थानाय समावहाय जोङो बेफोर आबादफोरखौनो खालामनांगौ अब्ला बिनि गेजेरजोंबो जों जोंहा मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाखालांबाय औ जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिम हामबाय होनबाय
औ दे।